औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां
औ दा नोंथांखौ आङो ओ फुंबिलिनि गोजोन ओ‌ हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय आंबो नोंथां
दा नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों लोगोसे जोंनि ओ सुबुंफोरा औवाजों माबायदि आगजु बानायनानै जे जोंनि ओ थानाय एबा जों माबायदि बानायबोखो बिनि ओ सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथांआ जुदि एसे सम होनो हायोब्ला आं सावरायगौमोन
औ औ नोंथां थारैनो सम होनो हागोन नोंथां
दा जोङो दानि जुगाव औवाजों बानायनाय होनब्ला जों गोबां मुवा बेसादखौ नुनो मोनो नाथाय ओ गोदोनि दिनाव जोंहा औवाजों बानायनाय होनोब्ला जोङो ओ औवाजों एबा ओ बायदिसिना मुवाजों जोङो जिब जुनारखौ ओ बुथारनो थाखाय बाहायोमोन नाथाय गुबैयै जों औवा औवाखौ जोङो ओ जेरै पाहार हाजोफोराव गाखोनोब्ला जोंनो नांगोन थखन
औ औ
अब्ला बै थखनफोरखौ जोङो ओ औवानिफ्राय बानायनानै जोङो ओ थरसे थसे लायोमोन आरो गोदोनि जुगाव जुदि जों गोजौ जायगायाव गाखोनोब्ला अब्ला जोङो बै औवाजों जोङो गुबैयै जों नुनो मोनो न' बानायनाय जोंहा औवा गैथाब्ला ओ जोङो न' बानायनो हानाय नङा हायो ना नाथाय गोदोनि जुगाव बिब्दि सुबिदा गैयामोन
औ
दा बिब्दियैनो जोङो न'आव ओ जेरै दाखोर दालाफोरखौ जोङो ओ मोजांयै साफा खालामनो थाखाय जोङो जेरै हासिब बुङो बै हासिबखौ जोङो औवानि गेजेरजों मोन आरो नोंथां आरो गोदोनि दिनाव जोंहा आबाद मावोमोन दानि जुगावबो मावो ओ मावबोगासिनो दङ नाथाय गोदो जेरै नांगोल जों नांगोल बानायनोब्ला जोङो दंफांनिफ्रायबो बानाय जायो नाथाय नांगोलजों लोगोसे जोंनो नांगोन मै दा मैखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
दा बि औवानिफ्राय बानायनाय आगजुआनो जोंनि आबाद मावनायावबो गोबां हेफाजाब होबोदों
औ औ
दा जोंनो ओ औवाजों जे जोङो न' लुनोब्ला जोंनो ओ थाम एबा खुन्था नांगोन बे खुन्थाफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
दा जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों औवानि फ्राय बायदिसिना मुवा बेसाद बानाय बानायबोगासिनो दङ दा जोङो जोंनि ओ भारत हादरखौ ओ भारत हादरनि अनगा जेरै जापान जापान हादराव माने गोबां रोखोमनि जोङो औवाजों बानायनाय आइजें आयला नुनो मोनदों बेनि गेजेरावनो दङ जोंहा औवाजोंनो जोङो जोंनि जेरै मबाइल कभार आरो जे साइकेल एबा बाइक फोरबायदिखौ माने जों साननो हायै मुवा बेसादखौ माने बैसोर सुबुङा बानायनानै देखायगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां
औवाजों बानायनाय होनब्लाथ' जोंहा गोबां मुवा बेसाद दङ जेरै जोङो ओ न'नि लांगोनायाव जोङो बैसां महरैबो औवाजों बानायनाय जायो जेरै गोदोनि दिनाव जोंहा बिसना बुङोमोन बिसनाखौ जोङो दानि जुगावथ' जोंहा थकथा बाटामनिफ्राय बानायनाय नुनो मोनो नाथाय बै समाव जोंहा बिब्दि तक्था एबा बाथाम गैयामोन बेनि थाखायनो जोङो खौ ओ ससे ससे खुन्था थंब्रै हास'नानै एबा बेखौ जोङो जंफार खालामनानै बै जोंनि न'नि ए खथायाव एबा रुमाव जोङो ओ गायनानै ओ
औ औ
खुन्थाजों लोगोसे मोनथाम थाम होनानै जोङो बैयाव जेरै जेंलाब बुङो औवाखौ जोङो खावनानै ओ मिस मिस खालामनानै जोङो बेनिफ्राय जेंलाब बानायनाय जायोमोन आरो बैफोर जेंलाबफोरखौ जोङो मोनसे मोनसे बनानै जोङो बैसां महरै महर होयोमोन
औ नंगौ नोंथां
जोंहा जेरै जिरायनो थाखाय जोंनो सियार नांगौ नाथाय बैफोर सियारफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनदों ओ जोंनि सुबुंफोरा समजों लोगोसे जोंनि साननाय हनायफोरा बांबोगासिनो दङ बेनि गे जेरजोंनो जोङो औवफ्रायनो जेरै जों नुनो मोनबोदों ओ जा पानाव जे एयार'प्लेनखौबो जोङो औवाजों बानायनाय नुनो मोनदों ओ दाब से जायगायाव आं थांमोन बै जायगायाव माने औवानिफ्रायनो गोबां बानायनाय नुनो मोनदोंमोन जेरै जोङो आबाद फोथाराव जोङो जेरै हालेवोब्ला अब्ला जोंनो नांगोन अखा हाबाय थायोब्ला जों खफ्रि बै खफ्रिखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन आरो गोदोनि दिनावथ' जोंहा प्लास्टिकनि एबा साथा बैफोर गैयामोन दा बैफोर गैयिनि थाखायनो जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरो खफ्रिफोरखौ दा बिब्दिनो दङ जों ओ हिनजावफोरनि थाखाय जेरै दानि जुगाव ओंखारदों प्लास्टिकनि बायदिसिना बेग फैसा लाग्रा दा बिब्दिखौ नोजोर होनानै माने खायसे सुबुङा ओ औवानिफ्रायबो बेग बानायनाय नुनो मोनदों आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां
बेफोरो मुवा बेसादफोरखौ बानायनोब्ला जोंङो औवाखौ गुदुं खालामनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा बे औवायाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोंनि गामि ओनसोलनि औवाया न'फोर बानायनायाव हेफाजाब होयो नाथाय गुबुन जेरै हाजो हायेननि औवाफोरा गुबुन गुबुन बैफोर औवाफोरजोंसो जोंङो बायदिसिना आइजें आइला जेरै आं दहायनो बुंनांखाबाय जे जापान एबा भारत हादरनि अनगायै गुबुन हादराव जेरै सेयार साइकेल बायदिसिना औवाजोंनो बानायनो हायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलनिफोर औवाफोरजों जोंङो बानायनो हाया जेरै जोंनि ओनसोलाव दङ बुरखा औवा बै बुरखा औवाया न बानायनायावल'सो जोंङो बाहायो नाथाय जोंङो बिबदि आइजें आइलाखौ गुबुन महर होनो हाया दा बेफोरनि गेजेरावनो दंङो जोंहा बर' हारिमुआव दामजानाय जेरै सिफुं बै सिफुंखौ जोंङो गुबैयै औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
औवानि मुङानो जादों बिजलि औवा एबा गुबुन जेरै जापानाव एबा सिक्किम बायदिसिना ओ हादराव दंङो आरो बेफोर औवाया
औ
दा बैफोर औवानिफ्राय जोंङो सिफुंबो बानायनायखौ जों नुनो मोनबोदों
औ नोंगौ नोंथां
दा बै सिफुंआनो बर' हारिमुनि मोनसे मोनसे दामजु आरो नोंथां
औ नंगौ
दा बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि औवाजों बानायनाय आइजें आइला दंङो दा जोंङो बुंजोबनो हाया दा नोंथांङाबो जे नोंथांनि न'आव एबा खाथि खालानि सुबुंफोरा औवाजों माबायदि आइजें आइला बानायनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांदो एबा रां खामायगासिनो दंङो दा नोंथांङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ थारैनो फोरोंनानै होनो हागोन नोंथां नोंथांङानो गासै गासै बायलांखांनानै जोब्बाय नोंथां बेनिखाय आंङो फंनैसोल' नोंथांनो
औ
जेरेहाय जोंना औवा औवा होनोब्लाथ' जों बर' सुबुंफोरा गासैबो मिथिखायो जे जोंना संसार जानायाव बा रायजानायाव जोंना औवाया माबायदि बिथिङाव खामानि होयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो नायनो थांङोब्ला जोंना बर' जेरैहाय जोंना गोदो गोदाय औवाया मा मायाव खामानि होयोमोन नाय थानो थाखाय न'खौ जोंनो गिबियाव औवाजोंनो बानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां बेजोंनि लोगोसे औवानि हाग्रा बा जोंङो खासिया हाग्रा खफ्रिलाइ बेफोरखौ जोंङो गेलनो हानानै फोरानना लाग्रोननाय जायोमोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ औवाजों हेबनाय जेंगलाब बे जेंगलाबखौ जोङो होनानैहाय बेबायदिनो न'खौ बानायनाय जायो खाथि जिरनानै हेबनानैहाय गोबोरखि आरो हा बेजोंहाय जोङो आरामसे मोजाङैनो लिरनाय जायो लिरनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो औवाजोंनो उनदुग्रा बैसां जोङो जि दोननो थाखाय आलना औवाजोंनो बानायोमोन जेरैहाय जोंना हाल एवनो थाखाय मा होनो जंगाल बे जंगालखौबो जोंना औवाजोंनो बानायो बा जोङो मै हुखेन बे बायदिसिनाखौबो औवाजोंनो बानायजोबो आरो बेजों जोङो
औ
गोबां औवाजोंनो बानायनाय जायो जोंना जों‌ गिबियावनो बानाय जायो बेनि उनावहाय जों जोंनथोर बे जोनथोरखौ जि दानायाव माखासे मुवाफोर नांगौ जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंनो फिसा फिसा गनसि बा गनसा रासो बायदिसिना जोंना औवाजों बानायनाय नांगौ जायो आरोना नोंथां बेफोरनो जोंनिया गोबाङानो बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदाय औवाजोंनो बानायोमोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोंनिया आयजो माहारिफोरा ना गुरनायाव बाहायनाय आयजें आयला बे ना गुरनायाव बाहायनाय आयजें आयलाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो नोंथां जेरैहाय
औ
आयजोफोरा ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाय बा जोङो जेंगाय बे मोननै रोखोमखौ जोंना ना गुरनायाव बाहायनाय जायो बेनि अनगाबो जोंना हौवा माहारिफोरा जेरै दैज्लां बोथोर जायोब्ला सेन खखा बा खाखि बेबायदि बायदिसिनाखौ जोंना बानायनाय जायो औवाजोंनो बेनि अनगाबो जोंना गोबां मुवा बेसाद बानायबावनाय जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोंनो माइरं जावनो थाखाय सान्द्रि बा जोंनो संग्राय बेनि उनाव जोंना दाला बा जोङो जेरै सान्देंगा बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ जोंना औवाजोंनो बानायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां दानि जों आथिखाल मुगायावबो बेबाय दिनो गोबां मुवा बेसादफोरा औवाजों बानायनायखौ जोङो बाजार बा गलाफोराव नुनो मोनो जेरैहाय जोंना बेबायदिनो जेखाइ खबाइ बेनि अनगायैबो जोंना माखासे मुवा बेसाद जेरै गाज्रि लाग्रा मिजिखा बा जोङो बेबायदिनो जाबोर दा खोर दाला सिबनो थाखाय जोंनिया मा होनो बेखौहाय हासिब बे हासिबखोबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
बेनि अनगायैबो जोंनिया माखासे मुवा बेसाद दंबावो औवाजोंनो बानायनाय होनोब्ला बुंनानै जोङो बुंख'जोबनो हाया जेरैहाय नोंथाङासो बुंदोंमोन जे जोङो ओ गुबुन हादरावहाय जोंनि भारत हादरनि अनगा गुबुन हादरावहाय जोंना माखासे मुवा बेसादफोरखौ औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो ना नोंथां जेरैहाय जोंनिया ओ गुबुन गुबुन जेरै औवाजोंनो बानायो सेन्देल बा जोङो बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ औवाजोंनो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो औवाजोंनो साथा बा जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद दै लोंग्रा गिलास बा जोङो बिबार दोनग्रा फुल थाब बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोंनो ओ जोंनि हादरनि बाहेरायावहाय बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नों थां औवा बुरखा बे औवा बुरखानि जोङो ओ गुदि बा जोङो जायखौ जोङो रोदा गोनां बेखौ जोङो मोन